हेलौ नोंथां।
औ नोंथां औ नों नोंथाङा दायो ओरैनो दंना?
औ दङ नै ओरैनो फ्रियैनो माने जिरनानै दं आरो।
औ। बिब्दिब्ला नोंथांनि नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनि जोङो मागो आरो मागोआवहाय जोङो मा मा खालामो बा जोङो माबोरै फालियो बेफोरनि बारै नोंथाङा एसे फोरमाय गोरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा जोंहा मागो होननानै औ। दा जोंहा मागो होननानै बुङोब्लाथ' माने गोदो गोदायनिफ्राय माने जोंहा बर'फ्रा बे मागो फोरबोआवहाय जोंहा फालिबोबाय थाखायो। बेबो माने जोंनि बर'फोरनि माने मोनसे दोरोङारि फोरबो होनना नै जों बुंनो हायो आरो। जिहेथु जोंहा बोसोरफ्रोमबो बे मागो मागोफोरबोआ जाहा फैबाय थाखायो। जिहेथु बेवहाय जोंहा बिदिनो फिथा सिथाव जानाय लोंनाय माखासे ओ फिथा सथाखौ जोंहा माने बेवहाय जानाय लोंनाय जायो आरो। जिहेथु बेवहाय जोंहा न'खर न'खर मोसानाय बैसागु फोरबोखौ जेरै फालियो बेफोरबायदिनिफ्राय जोंहा एसे बेलेग जायो आरो। माने औ दा जोंहा मागो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बे मागो बो फोरबोआहाय जोंना ओ बोसोरफ्रोमबो माने ओ जानुवारि दाननि जिबा खालारावहाय जोङो जिबा खालारनिफ्राय जोङो फालिनाय जायो आरो। जिहेथु जोंहा बेनिफ्राय ओ मागो दान। जेनेबा गोदान बोसोरखौनो होननानै जों बुंनानै लानो हायो। जिहेथु बेनिफाय जोंहा ओ मागो फोरबो फालिनाय जायो आरो। जिहेथु जोङो मागोखौहाय बिदिनो दुब्लि फोथारफोरावहाय जोङो पार्टि बायदिसिना जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जिहेथु जोंहा बेवहाय ओ न' आरिफोराव जोङो जाया आरो माने। जोङो बोसोराव फोथथा हिसाबै जोङो दुब्लि बारियावहाय बिदिनो न' बिदिनो ओ नारानि बा जिगाबनि जोङो न' बानायनानै जोङो मोजाङै माने ओ गोबां बायदि रोखोमनि जेनेबा जों न' बानायनायखौ जों नुनो मोनो आजिखालि। जिहेतु खायफा खायफा बिदिनो सोरबा गारि बास बिदिनो सोरबा हेलिकप् दा बेफोरबायदिनो गोबां जेनेबा एकथाला दुइथाला बेफोरबायदि आर सि सि मडेल फोरबो बानायनाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो आजिखालि माने। औ दा जोङो जोंबो माने बर'फ्रा बेफोरबायदिनो बानायो। जिहेथु जोंहा मोजाङै जेनेबा सिम्पोल न'। जेनबा पार्टि जानाय हिसाबै जोङो बिदिखौनो बानायनानै जायो आरो। जिहेथु जोंहा बेयाव माने हरसे जानाय लोंनायखौ जोङो बेवहाय फालिनाय जायो आरो। जिहेथु जोंहा बेवहाय बेलागुर जानाय होनो आरो जोङो बेखौ बे पार्टि जानायखौहाय। जोंहा बिदिनो आरो खाथियावहाय जोङो न' लुनायनि खाथियावनो जोङो मोनसे मेजिक ना मा माबा मोनसे होनो आरो बेखौहाय जिहेथु जोङो माइहुं बायदि जोङो ओ जिगाबजों बानायनानै जोङो बानायनानै दोनो आरो गोजौनो।
औ।
जिहेतु जोङो बेखौहाय जेब्ला पार्टि जाखाङो जोङो जानाय लोंनाय हो जोबो अब्ला जों बेयावनो जों हरसे थायो आरो बे न'आवनो जिहेथु दुब्लि फोथारावहाय। औ, बिदिनो जोङो जेब्ला सोरांसि सोरांसि जायो। जेब्ला बिदिनो थिनथा सारि थासो जेनेबा रावबो नुयै समावहाय जों बेखौहाय खोमसि खोमसियावनो बे माइहुं बाय दिखौ जोङो सावनानै होनाय जायो आरो। जिहेथु जोंहा बेवहाय माने माखासे ओ मेथाइफोरबो खननाय जायो आरो जिहेथु इदिनो दुम बेलागुर मोसानि बिगुर बेफोरबायदि माखासे जोंहा मेथाइफोरखौ खननाय जायो।
औ।
दिनो जों रंजायो आरो। आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ सावखांनायनि उनावहाय बिदिनो जोङो न' बांखौबो मोजाङै जोङो सावनायखौफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बे समावनो। देहुथु जोंहा ओ बेनिफ्राय माने दाउ ओ दाउखा सिला जेनेबा नुनो मोनै जोङो दुगैनांगौ होननायखौबो जोङो मिन्थियो। माने ओ खोनानो मोनो आरो। बेहेथु' माने बे बेबायदि नुयोब्ला माने बिदिनो बादुला जायो बा दुंगारा जायो बेफोरबायदि होननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
दा बेनि थाखायनो जों माने फैनानै फुङावनो माने जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै आरामनो ओ जिहेथु जोङो बेवहाय ओ न'खर न'खर जोङो फिथा, सौराइ जानाय बास गोसोरनावबा साहा लोंहैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जोंहा ओं। जोंहा बे मागो फोरखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि फिथाफोर जानायखौ सौनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो थावनि फिथा लारु ओ बिदिनो थिंख्लि फिथा बा जेनेबा फिथा लावदुम ओ बेफोरबायदि जोङो सावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो सौराय दिनो माइब्रानिफ्राय औ बेफोरबायदि गोबां माने फिथाफोरखौ जोङो बे मागो फोरबोआवहाय माने जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो दा माने गोदोनिफ्राय दासिमाव माने मागो फोरबो फालिनाय गोबां सोलायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय आरो। जिहेथु गोदोनि समावहाय माने जोङो दिनो ओ गोबां गाजा गोमजायै फालिनाय जायोमोन नाथाय दानि समावहाय माने बांद्राय बेफोरबायदि गाजा गोमजा फालिनायफोर खौहाय जोङो नुनो मोनला आरो जोङो नाराजों न' बानायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनला। दायो माने खायफा खायफा माने त्रिपाल ओ बेफोरबायदि माखासे बा जोङो बिदिनो ओ स्क्रिम बायदिसिना सोंथेलाबायनानै जोङो हरसे जेन थेनै बारहोनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनसै आरो आरो बिदिनो गोबां लोंला जाला इदिनो जौ जुवा बाहायनायफोरखौबो जोङो बांसिन नुनो मोनो। जिहेथु दानि ओ मुगायाव माने बेफोरबायदि बाहायनाया एसे बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो गोदोनि समावबो बाहायोमोन बाहायनायालाय। औ दायो माने जोङो गोबां ओन्दै ओन्दै गथ'साफोरखौबो जोङो माने बेबायदिनो पार्टि जानानै गोबां जौ ओ सिगरेट बायदिसिना सोमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
औ।
दा नोंथाङाबो एसे बेफोरनि बागै जेनेबा मागो दमासिखौहाय नोंथांमोननि ओ साइदावहाय माबायदिहाय फालियो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा। औ।
ओ नोंथाङा ओ बुंलांखाबायानो मागो खौ माबायदि फालियो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो जोबोद ओ नेम मथे जोङो सोलियोमोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
गोदो माने जोङो ओ बेलागुरखौ जाथारोमोन आरोखि। आरो जोङो माने बेलागुर जानो थाखाय ओ नारा हानाय जाथारोमोन आरोखि। मानोना जोङो नारा नारा हानानै ओ न' लुवाबा जोङो बेलागुर जानाय बायदि मोना बा जानायानो जायामोन आरोखि।
औ।
ओ गोदोनि दिनाव आरो
अ
बिबदिनो ओ नाराखौ हानानै जोङो न' फि सा लुनानै जोङो बेयावनो ओ बेलागुर जायो आरोखि बेयावनो जोङो ओ ओंखाम-ओंख्रि संनानै बेदरफोर संनानै जानानै ओ बेयावनो हर थायोमोन आरोखि बेयावनो रंजायो बाजायो मेथाइ खनलायोमोन ओ बिब्दिमोन आरोखि बिनिफ्राय दानि जुगावथ' जोङो नुनो मोनबाय नोंथाङा बुंलांबायानो त्रिपालजोंसो खोंनानै दानि जुगाव जानायखौ नुनो मोनो होननानै नोंगौ दानि जुगावहाय जोबोद अलसिया जालांबाय आरोखि मानसिफोरा माने ओ नाराखौबो हानाय नु-नुलिया ओ बिब दिनो न'खौनो लुस्राला आरोखि ओरैनो थ्रिपाल खोंनानै ओ देक्स बक्सफोर दामनानै ओ बिदिनो दिजेफोर दाम नानै इदिनो मोसानानै लोंनानै जानानैल' फुरथि खालामसै आरो दानि जुगाव माने गोदोनि बायदि बेफोरबायदि ओ नाराजों न' लुलायला जेबो लुलायला आरोखि गोदोहाय बिबदिनो ओ जाखांबा जाखांलायबा जोङो ओ रंजाना बाजानानै जोङो खोब नोंथांङानो बुंदों दह'य थिनथा बा सारिथा जाब्ला जोंङो सिखारनानै ओ बे न'खौ थिगनो ओ सावनायखौ जोङो नुनो मोन खिनोमोन आरोखि मानोना दुगैयाबा बिब्दिनो दावउखा जायो होननानै ओ बुङोमोन नालाय बेखायनो जोङो फुङावनो सावखांनानै सावखां आरि गां न'खौहायो सावखांबा जोङो दुगैयोमोन आरोखि ओम फ्राय बिनिफ्राय माने ओम फुङावथ' बयहाबो बेसेसो सम जाबा बयहाबो सिथाव फोर सावनायनि दुम दाम जायो नङा होनब्ला? न' सावखांबा जोङो बिदिनो सिथाव फोर मागिनायखौ नुनो मोनसै आरो गथ'फोरखौहाय ओ बिब बिदिनो गेदेरफोराहायो गावजों गाव थांलायलायना फैलायलायनानै साहा लों लायो बा सिथाव लारु फिथा सावलायनानै जायो ओ गथ' फोराहायो न'खर न'खर थांना बिबदिनो मागिलायो बिनि थाखायनो जोंङो मागो होनो नंङा होनब्ला?
ओम
ओम दानि जुगावथ' जोंङो नुनो मोनबोयो माने बिफोरबायदि गथ' दानि गथ'फोराहायो माने न'खर न'खर थांनानै बिदि सिथावफोरखौ बा लारुफोरखौ मागिनायखौनो नुनो मोनलिया आरोखि
औ औ
ओ माने बेफोरबायदि ओ थांलायनाय फैलायनाय मागिलायनाय बेफोरबायदि बांसिनानो जोङो नुनो मोनलिया आरो गोदो जोङो जोबोद मोजांमोन नाथाय दानि जुगाव सोलायलांजोब्बाय आरोखि ओ बिदिनो जोङो सिथाव होननानै बुङोब्ला सिथावखौ जोङो नालेंखरजोंबो सावनो हायो। आरो ओ सिबिंजोंबो सावो नङा होनब्ला? ओ जोङो फिथा देनो थाखाय ओ जोङो माइरं खौहाय माइब्रा माइरंखौहाय जोङो सोमग्रोना लानाय जायो आरोखि सोमना नै लानानै बेखौहाय दैखौ एसे सरद होनानै ओ जोङो उवालावहाय होनानै देनानै गुन्दै खालामो बे गुन्दैखौ एरननानै जोङो सानद्रिजों बा माबा मोनसे ओ फिसा फिसा बुस्थु गग्रा जोङो सान्द्रि बायदियानो बेजों सालिनानै जोङो ओ सिथावखौहायो ओ साराय गुदुंफोरावहायो ओ आखायजों बा खोरस्लिजों ओ नाना फेनलानानै जोङो सिबिंखौहायो सिबिंखौबो एवगोरनानै देगोरो आरोखि सिनि जों ओ बिनिफ्राय जोङो बे अन फेनलानायावहाय जोङो सिबिंखौ होनानै फिथाखौ सावनाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोंथ' लारु जानला मोनला बिदिनो दै लगायनानै ओ फखरिबो सावनानै जानो हाबाय। ओ बा आखायजों गथा गथा दानानैबो जानो हायो नङा होनब्ला? बिब्दिनो जोङो मागोबा बिदिनो फिथा सावलायलायनानै ओ जालाय लायनायखौ जोङो मोनथिबोयो आरोखि। बिदिब्ला नोंथां दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा? औ जागोन दे।